औ नोंथां हेलौ खोनादोंना औ नोंथांखौ औ ओ नोंथांखौ फन हरनायनि थांखियानो जाबाय नोंथांजों आबाद आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन नों नोंथाङा सावरायनो हागोन।
औ हागोन नोंथां
अ दे बिदिब्ला सावरायलांनो नोंथां
जागाय दे
ओ गिबियावनो आं नोंथांनियाव सोंथि खालामनो ओ गोदोनि आबाद मावनाय आरो दिनैनि आबाद मावनायनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर फाराग नुदों नामा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन जों गोदो गोदायनि समाव आरो आथिखाल समाव जों बर' सुबुं समाजा आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै सिनायथि मोनबोदों। आरो बे जोंनाव दासिमहालागै सोलिबाय थानाय बा आबाद मावनानै गावनि न'खर जिउ संसार सालायनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
जायनि जाहो औ जायनि थाखाय जोंनि बै समनि आबादारि माखासेया जोंना मोसौजों हालेवनाय बा खदालजों हा जावग्लिनाय
औ
बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायोमोन। जेरैबायदि जोङो गोबां हाखौनो गायनो थाखाय जोंनाव नांगौ रोखोमनि दङमोन। जायनि थाखायनो जोङो बै गोबां हाखौ जोङो गायनो थाखाय लानायनि उनाव जोङो बैफोर हाखौ मोजाङै हाल एवस्लाबनो रोङै बा एवस्लाबनो हायै बेफोरबायदि थासारियाव जायोमोन। जायनि थाखाय जोङो बैफोरबायदि सम गैस्लाबैनि थाखायनो जों हालेवनायनि उनाव जों माइखौ दानि जुगाव जेरैबायदि खोथिया फोनानै खोथिया फुनानै माइखौ जेवायनानै गायनाय जायो। नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय जायामोन जायनि थाखाय दे बैफोर माइखौ फोनायसो जानायखौ नों जों नुनो मोनदों गोदो गोदायनि समाव जेरैबायदि जों बेफोरबायदि बे माइखौ आसु माइ फोनाय बा माइसालि माइ फोनाय बेफोरबायदिखौ जोङो खोनानो मोनोमोन जायनि थाखाय बै समाव बैफोरबायदि माइआ हासार थानायनि जाहोनाव गोबां जासोगारोमोन आरो जोङो जोलैया जोलैया खम नाथाय जोंनि हाया बुरजा जायनि थाखाय जोङो बेखौ गारसो गारना होनायाव दावमा दावसा फोरा जानानै थांजोबो बा जोंनि जोलैया मोजाङै अखा अखा मोनैनि थाखाय बा मोजाङै हा खोबसि सिनजायैनि थाखाय बैफोर जोलै बेगरफोरा जोंना ओरैनो थांगारोमोन जायनि थाखाय जोङो गोबां हा गायनायनि उनावबो जोङो जानो थोयैखौ जों खोनानो मोन्दों आरो गोदो समनि आबाद आबादारिफोरखौ नाथाय दा आथिखाल समाव जोङो बैफोरबायदि खामानिखौ बा फोनाय खामानिफोरखौ गारनानै जोङो खोथिया फोनायनि उनाव जोङो गरसेखौ एसे बुरजा खालामनाय जायो आरो जायनि थाखाय जोङो एसेल' माइनि गेजेरजोंनो जों गोबां माइ दिहुननो हानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो आथिखालाव
औ थारैनो
बेफोरबायदिनो खोथिया फोनाय खोथिया फोग्रोनायनि उनाव जोङो जेब्लानाखि खोथिया फुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माइ गायगोन माइ गायनायनि उनाव जोङो बेखौ बेखौ गेजेर समाव एसे माइखौ निरायना होगोन मिरायलायना हानायनि ओ जेब्लानिखि माइ आ जा गोन अब्लानिया बेखौ मोजाङै हानानै फिथाइफोरखौ मोनो आरो आथिखालाव आरो गोदोनि समाव जोङो जेरैबायदि जि समाव एम्फौ एनला जादों जि समाव जोंनो दैनि राहा नांगौमोन बैफोरबायदिखौ जोङो सम बाय नि होनो हायामोन जायनि थाखाय जोङो बोथोरजों गोरोबनानै बा बोथोरखौ नेनानै थानांगौ जायोमोन बेनि थाखायनो जोङो आबादनि फिथाइखौ मोजाङै बेरखांहोनो हायासै दा नाथाय आथि खाल जुगाव जोङो माबा एम फौनि थाखाय मा मुलि होनांगौ मा भिटामिन होनांगौ मा हासार होनांगौ जोङो बेफोरखौ नाय जोबनानै गासैबो खामानि खौ थाबैनो मावनो लायो हायो आरो बिनि फ्राय जोङो मा समाव दै नांगौ बेखौ जोङो बरिं गायनायनि गेजेरजों जोङो दैफोरखौ जोङो गावनि आबादाव मोजाङै सारस्रिनो हानायखौ जोङो नुनो मोन
औ थारैनो नोंथाङा
थिखालनि आबाद मावनाया गोबां फाराग नाथाय जौगासारनाया आथिखालनि आबाद मावनायजों जोङो जौगासारनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ थारैनो नोंथां
अ नोंथाङा बेफोर आबाद मावनायनि सायाव जोङो बेसेबां मुलाम्फा जादों गोदोनिफ्राय आथिखालनि मो आबाद मावनाया बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो हागोन नोंथां दा गोदोनि आरो दिनैनि जि आबाद मावनायनि गेजेराव फाराग बे फाराग खुस आबादखौ बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि समाव जोङो दिनैनि बायदि खम समनि गेजेरावनो एवनानै ओ माइफोरखौ गायनाय एबा आबादफोरखौ मावनाय बेबायदि खौ नुनो मोनामोन मानो होनबा बै समाव मोसौजोंसो हालेवनाय जायोमोन। दिनै नाथाय ओ मोसौनि जायगायाव टेक्टरखौ फैनाय नुदों जायनि गे जेरजों खम समनि गेजेरावनो गोबां हाखौ एवनानै आरो खम समनि गेजेरावनो आबादफोरखौ मावनो हानायखौ जों नुदों। आरो बिनि अनगायै ओ गोदोनि समाव आबादफोरखौ बैग्यानिक पद्धथिजों मावनाय जायामोन। हयथ' गोबो हासार हासार एबा हायावनो थानाय हासार बे बिदिजोंनो जि जायो ओ बिदिमोन आरो नाथाय दिनैनि समाव बेखौ मावनानै जिहेथु न'खरखौ जौगाहोनांगोन न'खरखौ सुंनांगोन बेबायदि नोजोरखौ लानानै एबा फालांगिनि नोजोर लानानै दिनैनि आबादारिफोरा ओ बैगानिक पद्धतिनि गेजेरजों अर्थ दबलसे हायावनो एबा बिगासेयावनो खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद बरननायखौ नुनो मोनो जोङो।
औ औ
आरो बिदिनो मुलि हासार बायदि बाहायनानै गोबां ओ फसल बरननायखौ नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो जोङो माइ माइ आबादफोरखौबो हयथ' सिगाङो दानि नोंथां एस आगोलाव बुंनाय बायदि ओ हयथ' नांगौ बायदि हाफोरखौ मोजाङै माबानो रोङै एवनो रोङैयाव
औ औ
जोलैफोरा मोजां नङैनि जाहोनाव हयथ' नांगौबायदि ओ फसलफोरखौ मोननो हायामोन नाथाय दिनै हयथ' बिगा मोन सेयावनो नैजिबानिफ्राय थामजि मनसिम जोङो माइनि फसलखौ मोननायखौ नुनो मोनो हयथ' बेयाव ओ मुलि हासार बायदि बाहायनानै दिनै माइफोरखौबो जों मावनाय नुनो मोनसै मैगं थाइगंखौबो बिदिनो मुलि हासार बाहायनानै हयथ' बेयाव मा बायदियै फसलखौ गोबां बरननो हागोन आरो गोबां बरननानै बोरै रांखान्थियाव ओ बुर रांखान्थिखौ बुरजा मोननो हागोन आरो रांखान्थिखौ बुरजा मोननानै बोरै न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनैनि आबादारिफोरा हयथ' सांग्रां आरो सांग्रांनि थाखायनो दिनै बिथांमोना खम हानि गेजेरावनो गोबां फसल मोननानै न'खरफोरखौ बे आबादनि गेजेरजोंनो मोजाङै दैदेनलांदों होननानै आं सानना सानो नोंथां
नंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादो नोंथाङा आरोबाव माबाफोर माबाफोर मोनथिनो बा सावरायनो आयदा लाबावो नामा
अ दा दा जोङो उननि समफोराव बिदिनो बर'निनो दोरोङारि एबा बर'निनो जायखिजाया आयदा आयदाफोरखौ लानानै सावरायनो थाखाय हागोन ओ हागोन जोङो सावरायनो हागोन दा समाबो जानानानै फैबाय नोंथांनाव औ
एसे सम जों सावरायनो हाबावो
हो
एसे सम जों सावरायनो हाबावो जेरैबायदि बै आबादारि सुबुंफोरा बै आबादारि सुबुंफोरा बै बै आबाद मावनाय समाव जोंनियाव माखासे मोजां मोजां जानाय गोथां मै बैफोरखौ जानानै एसे बोलो मोननानै बै आबाद फोरखौ मावनो हानाया गोदोनि सम समाव एसे बोलोगोरा हिसाबै मावनानै जोङो खामानिफोरखौ मोजाङै बोलोजों फोजोबनो हायोमोन होननानै फोथायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ थारैनो
गोदोनि गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि माइफोरखौ ओ जेब्ला फसल जानानै माइखौ हानानै न' सिम लाबोनो थाखाय बाननानै लाबोनायखौ नुनो मोनोना बैफोरबायदि बाननानै लाबोनाय। गोबां गोबां बोलोगोरा एसे। बुरजा बुरजा बाननो हानाय बेफोरबायदि गोथां मैगं जानाय बेफोरबायदि ओ माखासे रासायनारि हा हासार बाहायि बा मुलि बाहायनो थाखाय बैफोराव बिसोरो माखासे मोजां मोजां फसलफोरखौ मोननानै बिसोरो जानानै बोलो मोननाय होननानै खोनानो मोनदों आरो नाथाय आथिखालनि नंगौ नोंथां। नाथाय आथिखालनि सुबुङा बेफोरबायदि बेफोरबायदि बोलो गोरा नुयिखौ नुनो मोनदों। जेरैबायदि दानि आथिखालनि सुबुङा बेफोरबायदि मुलि मुलि आरो माखासे हासारनि जानाय जेरैबायदि जोंनाव जेसेनो मुलि आरो हासारनि जायो। बेसेनो जोंनाव बिदै गैया। जायो आरो। फिथाइ-सामथायाइ बा ओंख्रिफोराबो जायनि थाखाय जोंनाव भिटामिना खम जानायनि थाखाय जोङो बोलोग्रा जाया आरो बै फोरबायदि खामानिखौ मावनो हाया आरो। दैज्लांनि समाव जोङो बांसिन ओ गोथां मैगं जानांगौ आरो गोथां मैगंखौ जोङो जायो। ब्ला जोंनाव माखासे थै जानायजों लोगोसे माखासे भिटामिनबो हाबफायो होननानै औ देहायाव एसे बोलो मोनो होननानै
औ थारैनो नोंथां।
अब्ला जोङो। समाबो जाबाय जों सावरायनायखौ दोनथ' जाासिगोन खोमा ना नोंथां औ दे गोजोन्थों। औ दे।
नोंथाङा दानना हर नामा?